अ
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
दङ' आं बिदिनो जिरायनानै नोंथाङालाय?
आंबो जिरायना दं नोंथां। औ नोंथांना खबरा माबायदि?
खबरा मोजाङानो नोंथां।
अ आंनाबो मोजाङानो नोंथां दासान्दि। ओ नोंथाङा ओंखामफोर जाबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो जाखांबाय नोंथां जाखांनानै ओरैनो जिरना दं नोंथां। आङो औ जोंहा माबा सो मोन नोंथां अमाजों ओ आलुसोमोन नोंथां। नोंथाङा मा ओंख्रि जायामोन?
जोङो नाजों खुमरा सोमोन नोंथां जेबो गैया।
औ आङो नोंथांनाव उम फंसे बखथ्रा सोंनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
नोंथां सोंजागोन।
बर' नखराव जोंनि बर' न'खराव दाउ अमा फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा माबायदि डेभलप जानो हादों एनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंथ' ओ दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ बर' न'खराव दा गोबाङानो अमा, दाउ लानानै गोबाङानो दा न'खरखौ न'खरखौ सालायो ओ बिदिनो दा अमाखौ जोङो लायोबा गोबां माब्रै -माबा लायोबा जोङो रांखौ जोबोद माखासे मोननो हायो बिदिनो
औ नोंथां।
बां जि रोजा बा रोजा बिदिनो खामायनो हायो। बेफोर जोंनो जोङो ओ न'खरखौ सालायनो हायो। दा बेफोरनि रां मोननानै गावबा गाव न'खरखौ ओ जुदि ओ गोरिब बिजोंनो न'खरखौ लुयो न'खौ लुग्रा जाबाय गाव थानाय न'खौ बिदिनो गावनि नांगौ मुवा ओ गारि- मथर बेफोरखौ लानो हागोन हायो बेफोरखौ फाननानैनो। औ दाउफोरखौ अमाफोरखौ आरो हांसो बेफोरखौ फाननानै बिदिनो गोबाङानो दानिया नखरखो- न'खरखौ सालायनो हायो। बिदिनो अम गाव ओ जेबो गोदोथ' बिदिनो जेबो गैयामोन दा मानसि माहा सुबुं माहारिया ओ गोबाङानो बुजिनो हानाय मावनो दांनो गोरों जाग्रा जाबाय नालाय बिदिनो न'खरबो दाउ -अमा लानानै सालायनो हायो गोबां जाबाय जोंनि फरायनायाव ओ जोंनि गाननाय -नाय जोमनायाव ओ दं बिदिनो रां मोनो नालाय बेफोरखौनो जोङो गावनि नांगौ मुवाखौ फुंनो हायो जोंनि जानायनिफ्राय लानानै ओ जोंनि गानन गाननाय -जोमनाय बिदिनो गासैखौबो जोङो नांगौ मुवा बायदि लानो हायो गोबाङानो बिदिनो बेफोर दाउ- अमाखौ लानानैनो गोजान -गोजान जोनाव ओ फरायहैनो हायो ओ खाथि नि स्कुलफोराव दानिया गोबाङानो ओ प्राइभेट स्कुलफोराव फरायनो हायो बिदिनो जोबोद। खरसा जायो नालाय बेफोरजोंनो जोङो। न'खरखौ फरायनाय फरायनायजों लोगोसे। न'खरखौ जोङो सालायनो हायो ओ न'फोराव संख्रि बानलु गैयाबा बेफोरखौनो मासे मानै अमाफोरखौ लानानानै नानै दाउफोरखौ लानानै बेखौनो फाननानै ओ थाव संख्रै बिदिनो लायनाय जायो। ओ न'खराव जुदि माइरं गैयाबा माइरं बेफोर खौ लायनाय जायो आरो बिदिनो औ जोङो बिदिनो गोबाङानो ओ जोबोद दाउ अमा लानानै जोबोद मोजां मोजां खामानि मावनो हायो। जों रां रुफा मोनो नालाय। गथ' गथायनि फरायनायावबो ओ जों मोजाङैनो सोलिलांनो हा हायो दानिया गोबाङानो दानिया दाउ अमाखौ लानानै फिसियो जोंल' नङा गुबुन जायगानि मानसिफोराबो बिदिनो दाउ अमाखौ लायो। गोबाङानो बे-बेजोंनो सोलायो गासैबो बुंनो थाङोब्ला दानिया गुबुन मानसिफोराबो गोबाङानो लाग्रा जाबाय बे दाउ अमाफोरखौ ओ नोंथाङा बो हायोबा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला दाथ' जोंनि बर' न'खरावहाय ओ दाउ, अमा, मोसौ, बोरमा लानाया माने न' न'खर गंसेयाव लानाया माने थाखायो आरो नोंथां, माने ओ दाउ लायोबा बे न'खर सालायनायाव बा अमा लायोबा, मोसौ लायोबा, बोरमा लायोब्ला बे जोंनि न'खराव माने ओ गोबां सुबिदा मोनो आरोना नों थां । जेरै मासे दाउ बिमायाव जोङो ओ मा जिनै मा जिथाम फिसा मोनो बे फिसाखौ जों गेदेर खालाम नानै ओ फाननो लाङोब्ला जोंहा रां मोनबोयो। जेरै ओ मासेयावनो जोङो थामजौ बा बिदिनो ब्रैजौ ओ माने मोनबोयो आरोना। फिसाया माने गिदिर जानानै फानोब्ला थामजौ, ब्रैजौ रांखौ जोङो मोनबोयो आरो नोंथां। ओ बे मोनबोनाय रांजों जोंनो न'खराव नांगौ जानाय न'खराव आंखाल जानाय बा गथ' गथायनो फरायनाय बेफोराव जों माने सुफुंनो हायो आरो ना नों थां ओ आथिखालावथ' ओ जोंनि अमा बेदर बा अमायाबोथ' गोबां दाम बा गोबां बेसेन जाबाय । ओ बेसे बे बेसेन गोसा सा माने अमा जेरै बे अमाखौ जोङो फाननोबा बा बे बेफार खालामनो हायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जाया आरोना नोंथां। जेरै ओ दाननानै फानोब्लाबो जोङो गोबां रां मोनो। जो-जेरै जोङो दानालासिनो ओ बेफारिनो हरोब्लाबो फालांगि खालाम हरोब्लाबो जों जों गोबां रां मोनो बेफोर रांजोंनो माने जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो। ओ माने लासै लासैबाबो जोङो ओ गिदिर खालामनानै दाउ अमाखो ला लासै लासै गिदिर खालामनानैबाबो जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो आरो नोंथां जेरै ओ दाउ ओ जेरै जोङो दाउफोरखौबो गोबां माने ओ मा होनो दाना होना नै बा हाथायनि हाथाय गलानि फ्राय बायना लाबानै दाना होनानै जोङो ओ थबनो गिदिर खालामनो हायो। ओ बिनिफ्राय ओ अमा जेरै अमाफोरनिखौ बुंनो थाङोब्ला जों बाजारफोरावहाय जोङो ओम दाना माने जेरै अमानि आदार ओ बेलेग मोनो आरोना जेनेबा अमा देरनायनि ओ बेफोरखौ लानानै जोङो ओ फा ननानै माने थबनो गिदिर खालामनानै ओ माने गिदिर जायोब्ल आरो थब नो माने फानफिननो हायो आरोना फानफिननानै बिदिनो न'खरखौ सालायलांनो हायो। आरो जेरै ओ मोसौ बोरमानि ओ बेसेनाबोथ गोबां बेफोरखौ फाननानैथ जोङो नखराव नांगौ जानाय बेसाद बा नोंनो मानिबा लामा हान्थिनायाव बा दावबायनायाव गोनांथि जानाय गारि मथर साइकेल बेफोरखौबो जोङो। ओ दाउ अमा फाननानैनो माने लानो हायो आरोना नोंथां जोंनि बर' नखरफोराथ ओरै बिसिना माने डेभलप जानानै थाया बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर नखरफोरा बेफोरदिनो दाउ अमा लानानैनो लासै लासैबाबो माने देभलप जानायखौ बा उथिखांनायखौ नखर जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां उम जैरै ओ सेरेब सेरेब सावनानै बा जौ जौ फालांगि खालामनानैबो जोंनि बर नखरा माने ओ जौ नायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै जुमाय सङोब्लाबो जेरै जुमायनिफ्राय जोङो सेरेब दहनो सेरेब दहननानै बे सेरेबखौ माने जों बेफार फालांगि खालामफिननानै फानफिननानै जोङो रां मोनो रां मोननानै बे रांजोंबो जोङो गावनि नांगौ जानायखौ सुफुंनो हा यो बा गावनि उखैनाय गावनि गाननाय जोमनाय फिसाफोरनि उखैनाय फिसाफोरनि गाननाय जोमनाय बेखौ माने सुफुंनो हायो आरो माने बिमा बिमा बिफाफोरा माने बेफोरदि खस्थ खालाम नानै बेफोरदि खस्थ खालामनानैनो गावनि फिसाफोरखौ गेदेर गोलाव खालामदो लेखा गोरों खालामनो हादो रावबो माने ओरैनो गोग्लैसोनानै थानो होआ दानि जुगाव जिनि फिसाफोरफोरखो गैयाब्लाबो दाउ अमा फि सिनानैनो गेदेर गोलाव खालामदों गेदेर गोलाव खालामनानै गावनि आथिं गसंहो हादों बेफार फालांगि खालामनानैनो जोंनि बर बर न फोर गोबां जौगालांदों आरो इयुनावबो बिदिनो जौगालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां
औ
आरो बिदिनो ओ बर माहारि बुंबा माने बर हारि बुंबा जोंना अमा माने अमा गोबाङनाय जों नुनो मोनदों आरो ना आथिखालाव ओम गोबां बेसेना बांदों बा ओ बे बेसेन बानायावनो जोंहा ओ आरजिनालायोब्ला बा बेफार फालांगि खालामनानै लायोबा मुलाम फा जादों आरो ना नोंथां ओ जायहा गोबां ओ खस्थ खालामनानै दाउ अमा फिसिनानै जायहा बांसिन खस्थ खालामनो हादों बेहानो बांसिन नखर मानि डेभलपसिन खालामनो हादों बा जौगासिन होनो हादों
औ
ओं आथिखालनि मुगायावथ' बर' न'खर बुङोब्ला ओ ओरैनो गोग्लैसोना थानायखौ जों नुनो मोना नोंथां माने एसेब्लाबो माने जौगानाय खो जों नुनो मोनो ओ बेखिनियानो नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नों थां औ दे बिदिबा जोंना समाबो जाथ'बाय।
औ दे नोंथां। समा जाथ'बाय नालाय दे नोंथां।